अ खोनादों खुलुमबाय खुलुमबाय
खुलुमबाय नोंथां नोंथांनिसिमबो खुलुमबाय। नोंथांजों माखासे बाथ्रानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ बे कलखौ खालामनाय जादों नोंथांङा सावरायनो हागोन ना?
औव सावरायनो हागोन दे नोंथांङा टपिकखौल' बुंदों होमबानो जों सावरायनायखौ जागायनो हासिगोन।
औव औव जोंहा दा
दा औ
दिनै जों गोदो आरो दिनैनि फारागथिखौ नायोब्ला दिनै बिगियाननि जाखिनि जोंङो बिगियान होनबथ' नोंथांङा बुजिखायो जानांगौ। दा बिगियानजों जोंहा माबायदि जौगादों बेनि सायाव नोंथांङा एसे
औ औ औ हायो माने नोंथांनि बुंनाया माने ओरैबायदि जेनेबा बिगियानखौ लाफानानै जों दिनैनि मुगायाव बेायाव माबायदि जौगाबोखो बेखौ बुंनांगौ नङा होनोमब्ला नोंथां
औ नंगौगौ नंगौ नथां ह
औ औ औ माने जोङो दिनैनि मुगायाव बिगियानारि खौ लानानै मुलुगा माबायदि जौगादों होननानै बुङोब्ला जों जोंनि सोरगिदिं थानाय जि जोंनि थासारि बा जोंनि नाथाय बेफोरखौ नायोब्ला जों मिथिनो हागोन जे बिगियान नङाब्ला जोङो से सेकेन्दडबो माने जों दिनैनि मुगायाव थावरिनानै थानो हाया होननानै जोङो बुंनो हायो
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंगौ
औ औ दा जेरै जों दा नै जों कल रायज्लायगासिनो बे कल रायलायावबो दिनै बिगियाननिनो आखाइ दं नङा होनब्ला नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ दा बेबायदिनो जेनेबा जोङो बिगियाना माबायदि हेफाजाब होदों होनब्ला जौगानायाव जोङो मोनसे रादाबखौ मोनसे फिसा माबा एगजामपोल लानोसै जेनेबा मोनसे फिसा रादाब खौ जों मोननो थाखाय दिनैनि मुगायाव माबा मोनसे बिजों नांगौ नङा होनब्ला नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बे बिजोङाव जेनेबा जोङो दा मबाइलखौनो हमनो हायो बे मबाइलाव थाराने जोङो बे इनफरमेसन बा निउसखौ लानो थाखाय बे जोंनो बिगियाननि गोनांथि जाबाय नङा होमब्ला नोंथ
औ नंगौ नोंथां
थिग बेबायदिनो जोंहा बेजों लोगोसे जोंहा दोनैनि मुगायाव नै जोंहाथ' दा नै गरम बोथोर नङा होनोमब्ला नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बे गरम बोथोरावबो दिनै बिगियानरिनि गोनांथि जालायबाय नोङो गरमाव माने जोङो थान्दायै थानो थाखाय जोंनो फेेन बा एसि बेफोरबायदिनोांगोनां जालायबाय बेयावबो माने बिगियाननि आखाइ थाबाय दा बेजों लोगोसे जोङो लामायाव थाबायोनायावबो नायोब्ला जों नुगोन जे लामायाव थाबायनायावबो जोङो। बेफोर मोनफा मोनफा माने बिगियान आरो हारिनि दिहुननाय माने मोनफा मोनफा मा दिहुनथाइ गोजा आरो जायनि थाखाय नथाय दिनैनि मुगाया माने मोनसे दावगाथाय बा जौगाथाय मुगायाव सफैनो हादों आरो
औ नंगौ नोंथां
औ दिनैनि बे मुगायाव दिनै बिगियानारिजों माबायदि जौगादों होनना बुङोब्ला दिनै अखाफोरावबो बिदिया अखाफोरावबो माने दिनै माने दावबायनायनि जि खाबु बेखौ माने जोंनि जा माने बिगियानारिनि जि दिहु नथाय बेजोंसो जोङो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हादों नङा ह होनब्ला
औ नगौ नोंथां नगौ
बेबायदिनो जोंहा मोनसे जागानिफ्राय गुबुन मोनसे जागायाव जोङो दावबायनो गोनांब्ला गोदो जोङो मो सौ गारि बा माबा गराइ गारि बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ जिरादफोरखौ जों बाहायनो गोनां जायोमोन।
औ नंगौ नोंथां।
जायनि जाहोनाव माने गोबां माने जोंहा हान्था मेलानि बेलायाव गोबां गोनो गोथो बा जेंना जानो गोनां जादों।
औ नंगौ।
जाय जायनि जाहोनाव दोनै उम मे माने बिगियानारि मुगानि दिहुनथाइजों लोगोसे दोनै बे ओ हान्था मेलानि राहा या जोबोद गोरलै जानानै फैबाय।
औ नंगौ।
औ दा बेजों लोगोसे जोंहा गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय जा माल बुस्थु जिराद लाबोयो बेफोरबोथो लाबोनायनि गुबै माने जोंनि जायगायाव सम मथे सफैनाय बेखौ बेफोरखौथ' माने जोंनि माने बिगियानारि दिहुन्थायनि मोनफा मोनफा आ मा होनगोन बेखौ माने बिगियानारि जौगानायनि मोनफा मोनफा बिदिन्थि आरो बेफोरो।
औ औ नंगौ थारैनो नंगौ।
औ दा नोंथाङा
औ।
दोनैनि मुगायाव ए आइ होननायनि मुगा होननानै जोङो खोनानो मोनो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ नोंथां बेथ' नंगौ थारैनो।
औ ए आइ नि गेजेरजों जोंहा माबायदि दावगा नाय मोनदों बा बिगिया बेबो बिगियाननि मोनसे दहननाय नालाय बिगियानजों माबायदि जों दावगानो हा दों बुंङोब्ला जोंहा आबादारियानो होन बा सोरबा सुबुंङानो होन दिनैनि मुगायाव माने सोरनियावबा सोंथिंनो गोनां माबा मोनसे खोथाखौ जोङो सोंफिननो गोनां बाथ्रानिफ्राय जोङो ओ माने गोनांथि गैलायला आरो माने औ दाना माने सब बिथिंखौनो माने जोङो जोंनि बिगियानारि दिहुन्थाय मबाइलनि गेजेरजोंनो जों गासैखौबो माने गासै इनफरमेसनखौनो दहननानै लानो हायो बेबायदिनो माने बि गियानारि दहन्थाया जोंनि सानफ्रोमबोनि थांना थानायनि राहायाव माने जौगाथायखौ बेफोरबायदिनो होदों बा आरो होलांबाय थागोन आरो आं इयुन समाव आरो गोख्रोङै जौगासिनबावगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो आरो। दा बे जौगानाय बिगियानारि बिथिंखौ लानानै जौगानायनि बेलायाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो एसे नोंथाङाबो फोरमायना होदो।
औ औ औ दा आं गिबियावनो बे ओ जाखिनि ए आइ नि बाथ्रा बुंबाय नोंथाङा।
औ औ।
दा जोंहाथ' दिनैनि मुगायाव माने माखासे खामानिखौ जोङो ए आइ नंङाब्लानो ओ खामानिया जाफुंङा बेबायदि जानानै फैगासिनो दङ। जेरै जोंहा माबा मोनसे फिसा खामानि मावनो लानायनि सिगां सिगां जोङो ए आइ जोंसो सोमोन्दो लाखिग्रोनाय जायो दिनै जोङो हमनानै ला। माबा मोनसे जोङो दिनै सफ्टवेरनि खामानि मावनो गोनां जायोब्ला दिनै जोंहा सप्तेयारनि अनगायै जोंहा दा हमना सापस नोंथाङा माबा मोनसे कम्पानियावनो जब मावो कम्पानियाव नोंथाङा दिनै हमनानै ला नोंथाङा माखासे टुलस बा नोंथाङा माखासे नोंनि प्रडाक्टफोरखौ दिनै मेनेज खालामनो बा मेइेनटेन खालामनो दिनै जोंहा ए आइ नि थ्रुयै गोबां बिथिं माने थांनायखौ जों नुदों आरो। आरो दिनै हमना ला जोंहा माखासे खामानिखौ जोङो ए आइ या गोरलैबो खालामनानै होदों आरो जायफोर दिनै जोंहा माबा मोनसे नोंथाङा हायैबा नोंथाङा दिनै नोंनि डाइरेक्ट माइन्डजोंनो बानायनो हायि मोनसे डाटा बा जोंहा माखासे फरमेट बेखौ दिनै ए आइ आ नों बुंनाय लोगो लोगो बे दिनै गोरलैयैनो दिहुननानै होयो बा बानायनानै होयो जों नङा होमब्ला? दा बेजों लोगोसे जोंहा दिनै जोंहा माबा मोनसे एप्लिकेसन लिरनांगौब्ला बा माबा मोनसे दिनै जोंहा अनलाइन बा जायखि जाया जोंहा एगजामफोरनि दिनै बा नङाबा जोंहा माबा मालाबा जोङो कलेजावनो जा जोंहा स्कुलावनो जा मालाबा एबसेन्ट जायो बा बेनि थाखाय जोङो जों एप्लिकेसन होनो गोनां जायो दा बे फोरावबो जोङो ओरैबायदि माने सुबिदा होनानै दिनै जों बुंनाय लोगो लोगो जों दिनै बे एप्लिकेसनखौ लिरनानै होयो आरो दा बेनि अनगायैबो जोंहा दिनै जोङो एग्रिकालसारनि बिथिङाव बा आबादनि बिथिङावनो जोङो नायनो थाङोब्ला दिनै जोंहा गुबुनाव सोंनांगौनि जेबो दरखारानो गैला होननानै जों सानो दिनै जोंहा आबाद मावनायाव माबा मोनसे जोंहा रोङै बा जोङो माबा मोनसे गाव गुबुननियाव मिथिस्लाबै बा सोंस्लाबनो हायै खामानिखौ दिनै जों ए आइ आव ए आव सोंनानै जोंहा दिनै दसे समनि गेजेरावनो जोङो सल्भ खालामनो हायो बा जोङो जोंनि खामानिखौ मावनो हायो आरो। दिनै मुलि होनायनि बिथिङावनो जा बा जोंहा जोंनि आबादखौ जों माबायदि मावनांगौ माब्ला जोंहा मावोब्ला जोंनि बे आबादा मुलाम फा जागोन बा दिनै माब्ला अखा हागोन माब्ला जोंनिया सान्दुं दुंङो बेफोरखौ जोङो ए आइ आनो गोरलैयै खामानि मावनानै होदों आरो। आरो दा बेनि अनगायैबो जोंहा सोलोंथाइनि बिथिङावनो नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ थेवब्लाबो आं नोंथांसिम फोरमायनोसै दिनै जोंहा जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव होननानै बुङोब्ला ए आइ जोंखौ ओरैबायदि हेफाजाब खालामदों दिनै जोंहा बिजाबनि गोनांथियानो गैला। जोङो गोदोनि गोदोनि समावथ' जोंहा बिजाब नङाबानो जायामोन। दिनै नाथाय जोंहा मा बिजाब बिजाबनि गोनांथियानो जेबो गोनांथि गैला होननाय बायदिसो दिनै जोंहा ए आव नोंनो जा टपिकनि सायाव सावरायनो बा नों जा टपिकखौ लानानै नोङो फरायनो सानो हेलौ खोनायाखै नोंथां हेलौ?